हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां आङो नोंथांजों दा नैबे ओ समाव ओ जोंनि बर' समाजाव औवाखौ माबायदि बाहायो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौ।
अ' जागोन दे नोंथां।
औ दा जोंहा औवा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बर' समाजाव गोबां खामानियावनो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो। जेरै जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम औवाखौ नांगौ जायो। माब्रै हाय होनना बुङोब्ला जोंहा सासे गथ'आ ओ गोदोनि समाव जोनोम जायोमोनबा गोदो जेनेबा ओ आथिखालनि बायदि हस्पिटाल बायदिसिना गैयैनि जाउनाव गोदो न'आवनो गथ'फोरखौ जोनोम होयोमोन, बे जोनोम होनाय समाव गथ'फोरनि अथुमै खौ हास'नो थाखाय गोदोनि समाव ओ औवानि मिस्लि एबा खाथि मालाखौ बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो जोंहा औवाया जोनोमजों ओ ओ सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोननाय जायो, आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थैनायावबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो मानोना जोंहा थैनाय समाव ओ बे गोथै सुबुंखौ गारनो लांनाय समाव औवानि बैसां बानायनानै जों गोथैखौ बाननानै लाङो आरो सावनाय समावबो जोङो औवानि बन होनानै सावनाय जायो बेबायदिनो जोंहा औवानि बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै ओ दानाय लुनायाव बाहायनाय ओ मैहुर खालामनायाव बाहायनाय, आबाद मावनायाव बाहायनाय न' लुनायाव बाहायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जों ओ औवानि बाहायनायखौ मोननो हायो जेरै न' लुनायाव होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय ओ आथिखालनि बायदि थिंनि न' ओ फाकानि न' बिल्डिं बायदि बायला गैयिनि गैयामोन नाथाय अब्ला बै समाव बिसोरो औवाखौ दाननानै ओ खुन्था बानायोमोन बेबायदिनो बेरा बानायोमोन मानलि बानायोमोन बेबायदिनो न' बानायनो थाखाय जि जि मुवा बेसाद नांगौ बेफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बानायना लानायखौ बांसिन नुनाय जायोमोन जेरै ओ औवानि जेंलाब बेबायदिनो औवानि खावा दर्जा ओ बेबायदिनो थेवल बायदिफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औवानि बायायनाय होनना बुङोब्ला ओ दानाय लुनायाव जोङो हिसानसालियाव जेरै हिसान खुन्था आरो बेफोरबायदिनो औवानि गनसा गनसे बेबायदि बैला जों गोबां रोखोमनि फिसा फेनला फिसा फेनला बुस्थुफोरखौ जों दानाय लुनायाव औवानि बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो औवानि बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै ना गुरनायाव गोनां जानाय जेखाइ खबाय सेन आरो खखा फल' बायदि बायदिफोरखौ जोङो मैहुर खालामनायाव बाहायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनायाव माबायदि बाहायनाय जायो होनबा जोंहा ओ जेरै नांगोलाव जुंगाल होनाय बेफोरबायदिनो उ ओ मोसौखौ होननो थाखाय ओ मोसौ बुग्रा लावथि बेबायदिनो मोसौ मोसौ खानो थाखाय मोसौ खुन्थिया बेबायदिनो जोंहा हुकेन ओ बावखा बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायना लानाय जायो बेबायदिनो आरो जोंहा संनाय खुरनायावबो माखासे औवानि आइजेंफोर बाहायनाय जायो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला
बुंनो थाङोब्ला
संनाय खावनायाव सागं आरो
आरो
खादौ बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बनखौबो जों औवानिफ्राय बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जों धोरोम सिबिनायावबो जों औवाखौ बायनाय जायो मारैहाय होनना बुङोब्ला जोंहा बाथौनि मेर दुमनाय बेफोराव औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ माइ जावनाय ओ संग्राय सानब्रै आरो सानदांगा बायदि बायदिफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो माने जायो बेनि अनगायैबो जोङो औवानि बेसादफोरखौ हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनायावबो बाहायनाय जायो मारै बाहायनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो ए जलिर थिल बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा आबाद फोथारावबो गोबां औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै माइखौ सरखांनायनि उनाव बेखौ सानो ओ थेवल नांगौ जायो बेयावबो जों औवानि थेवलखौनो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो आबाद फोथाराव जोंहा जेवरा दुमनो थाखाय ओ औवाखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो गोबां खामानिफ्रावनो औवानि बाहायनायखौ मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो औवानि बाहायनाय खौ जों मोननो थाङो जेरै मैहुर खालामनाय बिथिङाव नायोब्ला एन्जर फान बानायनाय बेयावबो जोङो ओ औवाखौनो बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो बायदि बायला जं फोरखौ बानायनो थाखायबो औवानि माखासे आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो गोबां समाव जों औवानि आइजें- आयला बाहायनानै मैहुर खालामनायल' नुनो मोनो बेबायदि जों औवानि बाहायनायखौ मोननो हायो। नोंथाङा दा औवनि बाहायनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ औवानि बाहायनायनिथ' नोंथाङानो गोबां बुंलांबायानो ओ नोंगौ थारैनो जिथु नोंथां बुंनायाबो माने औवाखौ जों बायदि रोखोमनि हाबाफारि एबा हाबाफोराव बा खामानि मावनाय दांनायफोराव बाहायो। दा बेनि गेजेरावनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेरै आबाद मावनाय आबाद मावनायाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि जेरै आइजें आइला नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो माने बांसिनै बर'फोरा माने औवाजोंनो माने बानायनानै दिहुनोमोन। बेनि ओ अनगायैबो जेरै ओ इदिनो हार ओ हाल एवनो थाखाय गोनां जानाय नांगाल जुंगार बा बिदिनो मै आरो बिदिनो बावखा खासिनि आरो लावथि आरो बिदिनो रयना आरो बिदिनो जेनेबा ओ हुकेन बेफोर माने गासैखौबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा होनो औवाजोंनो बानायनानै लाबोदोंमोन आरोना। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ औवानि बाहायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय बर'फोरा माने ओ बांसिनै न'खौ औवाजोंसो लु लुयोमोन आरोना माने बेरा दुमनाय बेबायदिनो जेरै फेराइ खानाय फेराइखौ गोजौआव दैखांनानै ओलाबनाय बेबायदिनो माने बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनाबाव जेरै ओ औवा रायदों औवा रायदोंखौ माने ओ खाजाबनानै माने फारि- फारि खाजाबलांनानै बेखौहाय इन्जुर इन्जुर दुमनाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायोमोन आ रोना बिनि अनगायैबो जेरै ओ फेरायफानाय बेफोरो माने गासैखौबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ औवाखौ बाहायनानै न' बां लुबोदों आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोङो औवा बुरखा एबा औवा हाथैयनि ओ औवा हाथैय नङा औवा बुरखा आरो जेनेबा औवा ओ मा होनो इखौ ओ मोनसे रोखोमनि औवा दंबावो बेखौ जेनेबा ओ मा होनो बेखौहाय माने बिनि मेवाखौ बा गोरलैखौ जानाय खौबो जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जेरै ओ बायदि रोखोमनि जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों हाबा बिदिनो जोनोम ओमफफ्राय थैनाय बेफोराव औौवाखौ बाहायो नोंगौ बे थारैनो सैथो माने ओ बरोफोरा ओ गासिबो माने हा जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम माने औवाखौनो बाहायबोबाय थादों बेनि बेनि गेजेराव जेरै ओ नोंथाङा बुंलांदों जि जोनोमाव जोङो जेरै उथुमबाय गोरलै गथ'नि जेनेबा उथुमाइ हास'नायाव ओ बेखौ जोङो बाहायोमोन होननानै नोंगौ बे थारैनो सैथो। गोदो गोदाय माने दां थार रजा गैयैनि जाहोनाव बर'फोरा अवारनेस्लिजोंनो माने गथ' गोरलैनि खुनाइ हास'नायखौ जोङो ओ मिथिहोननो मोनबोदों। आरो बिनि अनगायैबो दं ओ गथ'फोर जेरै ओ औवाजों बानायनाय जेरै संग्रायाव फुथुनाय बेफोरबायदि माने गोबां ओ खामानियाव जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों। बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो। ओ संनाय खावनायाव गोनां जानाय जेरै ओ ओ मानो सागं ओमफ्राय खादौ आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ माबानो थाखाय ओ ओंखाम ओंख्रिफोरखौ दो हायाव गोदोथ' अरदाबावसो सङोमोन नालाय ओमफ्राय ओ ओंखाम ओंख्रिफोरखौ हायाव दोनो। ब्ला हांगार नांजोबो गोसोम गोसोम बिनि थाखायनो गोदो माने ओंखाम ओंख्रिफोरखौ दोननो थाखाय मोनसे ओ दोनग्रा मा होनो इखौ बेफोरबायदि माने बानायनानै लायोमोन आरोना हौवाजों बेबायदिनो आरो आरोबाव जों मोननो हाबावो जेरैहाय ओ माबायावहाय मा होनो मावनाय दांनायावहाय बाहायजानाय जेरै मानो सान्दि संग्राय बिदिनो खादा गन बायदि रोखोमनि बिथिंनिफ्राय लानानै जों गासैबो बिथिंखौनो माने बांसिनै औवाजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों औवाखौ खौ मोननो हाबावो जेरैहा‌‌य ओ गोदोनि समाव न'आथ' जाहैबाय औवानि खासो हाजों लिरनाय बिनियावहाय जोङो दरजा हिसाबैबो औवाखौ हेबनाय जायोमोन बेबायदिनो आरोबाव मोननो हाबावो जेरै ओ गोदो गोदाय माने सिथ्ला एबा दंफां सायख्लुमाव जिरायना एबा दसे गोलांनो थाखाय बाहायनाय जेरै मरा एबा ओ उन्दुग्रााया बिसिना हेबनाय बेफोरबायदि माने गासै बिथिंखौनो जोङो मोननो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै ओ दारहा हेबनाय दुलि हेबनाय दुलिखौबो जों गोदोनि दिनाव माने माइ दोनो थाखाय बाहायोमोन दानि बायदि बाख्रिजों बाहायनायखौ खम नुबोयोमोन नाथाय दुलिखौ गोदो बाहायोमोन आरोना ओमफ्राय दुलिखौ जोङो। ओ‌ मा होनो औवाजोंसो हेबनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो आरोबाव मोननो हाबावो जेरै ओ ना मै लायनायावहाय जेरै ना गुरनो थांनाय बा जोंनो माखासे आगजुफोर नांगौ जेरै जेखाइ खबाय ओ बादिनो जे बिदिनो मा होनो ओ सरि जे नङा बिदिनो जेनेबा पल' सेन खखा ओंखायनो बेफोरखौ गासैखौबो मा होनो औवाजोंनो जों बानायनाय खौ नुनो मोनबोदों आरो ना आरो दासिमबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जेरै ओ नोंथाङा बुंलांदों मैहुर खालामनो थाखाय गोनां जानाय। नंगौ थारैनो जेनेबा जंफोर नांगौ थिर नांगौ ओमफ्राय बेबायदिनो बोरला बेबायदि माने बायदि रोखोमनि आरो ओ जेनेबा बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेनि अनगायैबो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि माने जेनेबा बिफां लाइफां बा मैगं मैला मावनायावहाय जोङो खुन्थिया एबा बिदिनो जेनबा जेन लाब महरै हेबनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायबोदों बेफोरबायदि बायदि बायदि बिदि माने हाबायावनो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
उ